गेल दां
हेलौ हेलौ नोंथां अ नोंथाङा औ खोनादों माथोखौ।
औ मा खालामदों दा नोंथां बिदिनो जिरायनानै ओइ दुब्लियाव खोथिया होनो फैदोंमोन।
औ औ। बिदिनो सिलङाबबो बिराद दुंदों नोंथां बेनिखायनो आङो बिफां साया सिङाव जिरायनानै दं आरो।
आतसा आतसा सान्दुङाबो बिराद दुंदों ना?
नोंथांमोनथिंलाय सानदुङा माबायदि?
बिदिनो माने गोमला गोमलिबो जायो दसेनो। सान्दुंबो दुंना होयो बिदि जाबाय थादो आरो।
औ बिराद बार बारायनो थाखाय ओं बै मबाइलावबो आवाजदों आंबो मिथिदों। ओं बे बार बारनायनि थाखाय ओं मबाइलाव बो बै बारा आरो ना नोंथां।
आतसा आतसा उम
बिदिनो आवाज उथियो।
औ।
दा बिनिफ्राय नोंथाङा माबाफोर खामानिफोर मावगासिनो दं नामा? दुब्लिनि अनगायै माइ गायनायनि अनगायै।
माइ गायनायनि अन ओमफाय आं बिदिनो न'आव मावो आरो बिदिनो मोननैसो दं आरोना खामानि। दा माने एरैनो खामानि मावथ'बाय दं न'आवनो बे बर'बोथ' थांनो मोनथ'आनो दा। दा दुब्लिनि खामानिफोरा जोबस्रांबासो स्र' जासि जोब्बासो ओम खामानिफोराव गावबा गाव नांनो हासिगोन आरो।
औ बिनिफ्राय नोंथाङा बिदिनो ओं जेनेबा ओं जायखौ जों बिजनेस होनना बुङो। बेफोरबायदि बिजनेस नोंथाङा मावफेरबायना ना नोंथाङा मावो?
मावफेरबाय माने आं मावफेरनायाथ' मावफेरबाय ओमफ्राय मावोबो आरो दा। मावनाया माने आं हांसोनि बिजनेसखौनो मावो। ओमफ्राय ओमफ्राय बोरमाबो दं आंना।
औ। बेनिफ्राय नोंथां बै हांसो बोरमा बेखौ नोंथाङाथ' मावो। ओं बै मावनायनि गेजेर नोंथाङा जेसेबां खरसा थाङो माबायदि फिसियो माबायदि लाखियो। आरो माबायदि आदारफोरखौ जाहोयो बेफोरखौ नोंथाङा फारसेनि ओमफ्राय ओ सुंद'यै फोरमायना होबाबो जागोन नोंथां।
ओम बिदिनो आं ओ गोरलैयावनो लाबोदोंमोन उम हांसोखौ सारिस'था लाबोदोंमोन आङो हांसोखौ फिसाखौ ओमफ्राय बेयो दामा सोलिदोंमोन ओ ओ दुइस' ओ जरा जरा ओ आसिथाखाखै गोलैदोंमोन। आसिथागाखे गोलैबाथाइ बिदिनो उन्दै समावथ' बिराद जोथोन लाखिनांगौ जायो नोंथां लाइट निफ्राय दैनिफ्राय आदारनिफ्राय हैबाय थानांगौ जायो। ओमफाय बिदिनो खागज सागज हनानैसो ओ मार्किं खालामना दोननांगौ जायो आरो। ओमफ्राय बिदिनो देरबासो एसे रेहाय मोनो ओमफ्राय आदार खौथ' बिदिनो थास' ओमफ्राय गुनदै आरो खेरापुसि बिदिखौ मिलायबाटाइम होबाय थायो ओमफ्राय देरबाथाय बेखौ उम बिदैफोर दैबाथाय बे बिदैखौ लाखिनानै ओमफाय आरो फार्स्टनिफ्राय बेखौ बिदै दैेखानानै आरो फिसा होखांनानैसो बेखौ गोदोर खालामनो नागिरो आरो ओं नोंथां। फार्मखौ, ओम।
बिनिफ्राय ओ बेफोरबायदि फिसिनायाव नोंथाङा ओ माबायदि खस्थ' खालामनांदों नेनांदों ना ओ बिदिनो बैफोरजों थासाबबाय थानांदों बेफोरखौबो एसे फोरमायना होबानो जाबाय नोंथाङा।
जोङो बिदिथ' थाखाबाय थानांगौ जायो मानो होनबा आं न'आव खाथियावनो बानायखादोंमोन नालाय फार्मखौ। ओमखाय एसे न'आव थांनो टाइम मोनो आरो नङाबाथ' थाखाबाय थानांगौ जायो। ओम मानो होनबा उन्दै टाइमाव बिराद जोथोन लानांगौ जायो। दैफोरखौ होबाय थानांगौ टाइम टाइम एन्टिबायटिकफोरखौ होबाय थानांगौ। फुंनि टाइमाव बिदिनो माने नायबाय थानांगौ जायो आरो जा माबाफोरखौबो साफा खालामबाय थानांगौ बारा लेथ्रायाव दोनबाबो बे हांसोआ बेमार जालां फिनो आरो। ओम।
बिनिफ्राय ओ नोंथांनिफ्रायथ' माबाय हांसो फिनायनि ओ खोथाखौ आङो मोनथिनो मोनबाय बिनिफ्राय नोंथांनाव आं मोनसे सोंबावनो नागिरदों जे नोंथाङा दानि बावैसो बुंनो थांनाय ओ बोरमानि बोरमानिबो ओ बिजनेस दं होननानै। ओ बै बोरमा बिजनेसाव ओ बोरमाया माबायदि फिसा जायो आरो माबायदि टाइमाव फिसा जायो? माबायदि फिसियो नोंथांआ माबायदि आदार होफायो? ओमफ्राय बिदिनो ओ बेसेसो बोसोर बो सोर लाखियोना ना नोंथाङा ओ सम जाबानो फानो बेफोरखौ एसे फोरमायना होबानो जाबाय।
औ आदसा आदसा। आंथ' बिदि बोरमाखौथ' ओ आङो ओ बायनाया उनावसो बायदो माने फार्स्टावनो न'आवनो दंमोन जोंहा बोरमा। बोरमा फिसा माब्रै दंमोन जोंहा फान्थि मासे ओमफाय फान्था माब्रै दंमोन बे फान्थाखौ आङो आंना खिन्थु फार्मा खासि बोरमा निसो आरोना। ओमफाय बे फान्था माथामखौ आङो खासि खालामनानै औ बारा गैथ'आ माथाम बारा लाफिनाखै फैसा जानायनि उनाव आरो माखासे लाबावदों आङो पन्द्रथा लाबावदों। बेखिनिखौ फाननानै बे सयथा खौ फाननानै फन्द्रथा फानना लाबावदो आङो। पनद्रथाखौबो दा-दाथ' गासै आंहा बुजायैनो दङ। थारथि ओइत ता बोरमा दं। बिदिनो जानायफोरावथ' बिदि ओ बिसिना खायसि बोरमा नालाय बिदिनो गुन्दै ओमफ्राय चिरखथि दंफां लाइफां खान्थाल बिलाइ जेरै बिदिनो थाइजौ बिलाइ बेबायदि होनांगौ जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो एसे टाइम टाइम गुमनांगौ जायो ओमफ्राय बिदिनो आङो माने बे बोरमाखौ हायाव दोनो आरोखि फार्मखौ एसे सांनै लुनानै गोजौआव दोनो आं ।
औ
होम
बिनिफ्राय ओ नोंथाङाथ' आं बेफोरबायदि बाथ्राखौ मिथिनो मोनबाय। नोंथाङा ओ बिनि अनगायैबो जेन जेरै पुलिस साख्रि बिदिनो ओ फरेस्ट बेफोरबायदिबो ओ दं नालाय। बैफोरावबो नोंथाङा बाहागो लाफ्राय नामा?
आं बिदियाव ओ ओम बिदियावथ' बाहागो लाफेराखै एबारसो लानो सानदोंमोन आरो नोंथां बिदि लाफेराखै आङो। लानाया बिदिनो एबारसो लानो सानदों आरो आंथ'।
औ बिनिफ्राय नोंथाङा एबार लागोन लानाया खिन्थु ओ बै ओ लानायजों लोगोसे नोंथाङा दासान्दि माबायदि प्रेक्टिस खालामगासिनो दं। बेखौबो नोंथाङा एसे खोन्थाना होबानो जाबाय।
बिदिनो नुदों आंनिथ' फैसाया माने दा गायनाय फुनाय ओमफ्राय बे दुब्लिनि खामानिया जोब्बाथो आंनि प्रेकटिसा सलिफिनसिगोन आरो नोंथां।
औ बिनिफ्राय ओ नोंथाङाबाथ' बेफोरखौ अनलाइन खालामनायनि बागैबो नोंथाङा ओ मिथिनोबो मिथिनोबो हागौ आरो मिथियाबो जानो हागौ नोंथांनाव आं सोंनो नागिरदों जे बै ओ पुलिस ओ खारनायाव बेसेबांसो सेकेणड खारनांगौ आरो पुलिस ओ खारनायजों लोगोसे मा मा ओ खालामनो गोनां जायो जा। ओ जायगायाव ओ बेफोरखौ नोंथाङा एसे फो फोरमायना होनो हागोन नामा?
आस्सा बिदिनो ओ पुलिस खारनायावथ' बिदि ओ टाइम मा टाइमाथ' सुद' मिनिट थायो जोंनि बयसफोरना। बेनिफ्राय सुद' मिनिट थाबाथाय बथ्रिसस' मिटार खारनांगौ जायो आरो पुलिसनिया। ओमफ्राय बिदिनो जेनेबा ओम पुलिसनि एक्सट्रा फरेस्टनि एक्सट्रा बिदि बिदिनो गुबुन गुबुन बिबा बिफोरा बेलेक बेलेग जायो आरो माबाफोरा। ओम फिजिकेलफोरा रिटार्नफोरा बेलेक बेलेग जायो। बेनो आरो
औ ओ बेनिफ्राय ओ नोंथांनावथ' आं बेफोरबायदि बाथ्राखौ मिन्थिनो मोनबाय। ओ बेनिफ्राय ओ बै ओ पुलिस साख्रि बिदिनो ओ नायागिरनायजों लोगोसे नोंथाङा माबाफोर ओ खेला गेलनानै मोजां मोन नो नामा?
औ, नोंथां खेलाखौथ' होनबाथाय आङो गेलेना मोजां मोनो खेलाखौ। ओरै खेलाखौथ' गासिबखौबो गेलेना मोजां मोनो मोना नङा ।खिन्थु आं बांसिन माबायाव गेलेनायफोरानो जाबाय, आंहा फुटबल गेलेयो नोंथां।
औ, बै फुटबल औ फुटबेल- फुटबलखौ नोंथाङा ओ मोजां मोनो। ओ, बै फुटबल गेलेनायाव ओ बै फुटबल -फुटबलखौ माबायदि गेलेयो बेनिफ्राय बै गेलेनायाव खैजोनसो मानसिनांगौ आरो बै फुटबल गेलेनो थाखाय जोंनो मा नांगौ जायो आरो जों बबेयाव गेलेयो? नोंथाङा बेफोरखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
उम बिदिनो ओ जों फुटबलखौथ' उम बे टिमाव एगार' जन नांगौ जायो ।साबसिटि दुलायदो सल्ल' जन नांगौ जायो। ओमफ्राय बिदि गलकिपार सासे थायो, दिडफेडार थायो, स्ट्राइकार थायो, मिड फिल्डार थायो आव थायो बिदिनो गोबां एगार'जननि गावनि पजिसनखौ लानांगौ जायो आरो। बिदिनो एगेन्स्ट टिमनियाबो बिदिनो जाखायो‌। उम आर' जोङो जिथुबा फुटबल गेलेनायाव रेड कार्ड, येल' कार्ड बिदि थायो आर' फाउलनि लोगोसेयाव बेफोरो लेफारि थाखाय बेयाव साथाम लेफारि थायो, जास्ट थायो माने बिनिफ्राय मेनलि सासे थायो आरो।
औ, बेनिफ्राय ओ नोंथाङाथ' बै काद ओ याल' काद बिखौ बुंद' बै याल' काद आरो रेड कादखौ माबायदि ओ गेलेनाय माबायदि गेलेनायाव बै ओ लेफारिया बै काद देखायनाय जायो? इखौ फोरमायना होबानो जाबाय नोंथां।
आतसा बे ओ फास्टआवथ' आं याल'खोनो बुंग्रोनोसै। याल' कादा जाहैबाय दा जेरै आं गेलेनानै गुबुनखौ जखम खालामनो नागिरबाय एबा एटिक खालामद्रायदोबा बेखौ वारनिं याल'कादखौ होनाय जायो। ओमफाय सेकेणड टाइम जुदि ओ गुबुन जा जेनेबा बेखौनो जा ओ माबा खालामफिनोबा बेखौ ओ रेड कादखौ होनानै बेखौ मेसनिफ्राय बाहेर खामनाय जायो आरो। बेनि- बेनि मेसनिफ्राय आउट जानांगौ जायो बियो। रेड कादखौ मोननायनि उनाव।
औ, नोंथांनाव आङो बैफोरबायदि बाथ्रा ओ मोनथिनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। ओ नोंथां गोजोन्थों।